हेल'।
औ।
खोनादों ना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
हेलौ।
खोनागासिनो नोंथां।
हेलौ।
नोंथाङा खोनायासै नामा।
ओं दासो खोना फैदों नोंथां।
औ।
ओ नों-नोंथाङा फ्रियावनो दंना दा।
दायोथ' फ्रियैनो दंथ'यो नोंथां।
ओं दा होमबा नोंथांजों आं मोनसे टपिकनि सायाव। सावरायनो होननानै हरदोंमोन आरो नोंथां।
औ सावरायजागोन नोंथां।
दा होमबा जोङो अनला ओंख्रि नि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथां
औ औ
दा बेखौ फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथाङा अनला ओंख्रिखौ बोरै सङो माजों सङो बिनि सायाव नोंथाङा गुवारै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा आंनो
औ औ अनला ओंख्रि होनोबा बर'फोरनि मोनसे गोबां फेमास ओंख्रि फि नङा होमबा
जोङो अनला ओंख्रिखौ गोबाङानो जानानै गोथाव मोनग्रा जेरै अनला दाउ आरो अनला अमा बेदरजोंबो जाजायो आरो अनला नाजोंबो जाजायो गोबां रोखोमनि अनला जाजायो आरो बिनिफ्राय आङो दाउजों अनलाजोंनो नोंथांनो फोरमायनोसै
औ
ओ जोङो गिबियावनो अनला जानो होनोब्ला जोङो माथानि माइरंखौहाय एसे सोमनानै दोननांगोन जाहाथे बियो एसे रुइनायनि बिनिफ्राय
जेब्ला बे माइरङा एसे रुयो एक घन्टासो बा आदा घन्टासो सोमखांनायनि उनाव एसे रुयोबा जों नावनो जोङो बर'फोरा बांसिन गोथावसिन जायो होननानै अनला अन अनलाखौ उवाल गायहावनो देना जायो बेनो बिनिफ्राय अनला गाहे उवाल गायहेनावनो देनानै बेफोरबायदिनो गोबां मोजां देनांगौ जायो एसे जाहाथे अनलाया एसे गेब्ले बांसिन दुहु दुहु जुदि गेब्लेयोबा ओ अन गुन्दैया एसे मोजांसिन गेब्लेयोबा जानायावबो एसे मोजां जायो होननानै
बुङो बेनिखायनो जोङो एसे मोजां देना ला रोनानै बिनि जोङो दाउखौ जुदि न'आव गै जोंनि बर'फोरन थ' दाउआ थाखायो न'खर न'खर आरो जुदि दाउआ न'आव गैयाब्ला जोङो हाथाय बाजारनिफ्रायबो बायना लायनो हायो बेफोरबायदिनो आङो
बांसिनानो हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लायो मानो होनोबा न'आव दाउ थोननानै साफा खालामग्रा रावबो गैया बेनिखायनो आङो हाथाय बाजारनिफ्राय साफा खालामना लाबोखानाय दाउ बेदरखौहाय आङो बेफोरबाय बेबायदिनो जेरै थाव पियास सेरनानै ओ बेदरखौहाय बेयावनो मोजां एवनानै बेफोरबायदिनो बानलु संख्रि मस नानै म खालामनानै एसे दै होनानै बेदरखौ एसे मोजां गोदौ होनोनानै बिनिफ्राय दै एसे थोजासेखौ होखायो मानो होनोबा जोङो अन गुन्दैयै रुइनो थाखाय एसे दै बुरजा होनांगौ जायो
आं खायफा खाय फाया बेफोरबायदिनो अनलाखौहाय अन गुन्दैखौ दैजों लगाय खानानै होयो खायफाया आरो अनखौहाय आखाइायाव लानानै बेफोरबायदिनो एसे एसे होयो आंबो थिग बेफोरबायदिनो मोननै रोखोमनिनो सङो ओ मोनसे ओ फासावनो आङो ओ अनलाखौ आखायाव एसे एसे लानानै एरबाय थानांगौ जायो जाहा- थे अनलाया ओ खामिनि आरो लदाखायिनि ओ बिनिफाय अनलाखौ होनानै एसे एरबाय थानानै बेनि उनाव मोजां गोदौहोनानै जेब्ला बियो दाउनि ओ रस बा अनलाया एसे गेब्लेबाय अब्ला जोङो बेखौ मोजां गोदौ होनानै दुन्दिया बा मस्ला मस्लि होनानै खाङो। ओ बिनिफाय आरो अनलाखौ साम'जोंबो खायफा खायफाया संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ बेफोरबायदिनो ओ साम'जों संनोब्लाबो जोङो ओ अनलाखो ओ साम' खौ गिबियावनो जोङो ओ दंग' बा गोर खाइनिफ्राय लायनानै बेफोरबायदिनो ओ साम'नि धाखोनखौ जोङो बोखारग्रोनानै लानांगौ जायो सायग्रोनानै बिनिफ्राय साम'नि दाखोनखौ जोङो बोखारखांबाथाय ओ बेखौहाय साम'खौ ओ साम'नि जि लानजाइ बा खिथु बेखौ दान्नानै जोङो एसे ओ मोजाङै हुनांगौ जायो मानो होनोबा बियो लान ओ जि बादा मालि खास्थाबनाय आरो ओ गोसोम ओ बिनि मैलाया ओंखारनो थाखाय जोङो बिखौ ओ मना बा ओ थौफोराव लानानै जोङो मोजां हुनांगौ जायो जा हाथे बिनि मैलाया ओंखारनायनि। ओ बिनिफ्राय जोङो मोजां हुनानै बेखौ आधा घन्टासो जोङो सोमना दोननांगौ जायो मानो होनो बा एसे गोखै होनानै सोमना दोनोबा बिनि ओ जि मैला बे ओ सिङाव जि नेथ्रा थायो बियो ओंखारो होनो। बेनिखायनो जोङो खोरदै बा निम्बु नारें बेफोरखौ होनानै जोङो दसे सोमहाबनांगौ जायो आरो। बिनिफाय बेफोरबायदिनो ओ ओ थाव सेरनानै ओ पियास होनानै जोङो ओ साखौ एवग्रोनानै मोजां एवग्रोनानै लायो बिनिफाय जोङो साम'खौ जेब्ला एसे ओ गावनि दैया रानोबा जोङो बेफोरबायदिनो संख्रि इसे होनानै हालदै ओ बेफोरबायदिनो बानलु संख्रि होनानै मोजां मोजां एवनानै जोङो अनलाखौ अनला देखाना लानायखौ जोङो बेयावनो ओ दैजों लगायनानै होजायो। आरो बेनिफाय मोजां गोदौ होनानै ओ जेब्ला साम'नि ओ जि ओ साम'नि रोसि बेफोरो मोजां ओंखारनानै बेफोरबायदिनो मोजां मोनहोनानै जोङो बेफोरबायदिनो धुन्दिया बा मस्ला होनानै जोङो खाङो आरो।
ओं नंगौ नोंथां।
औ नोंथाङा फंनैसो फोरमायगोन नामा?
औ नंगौ नोंथां नोंथां जोबोद मोजां फोरमायना होलांबाय ओ दा आङो बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि जोंनाथ' बांसिन दा अनला ओंख्रिखौ बांसिन मानसिफ्रा बेदर बा दाउ बा ना बेफोरजों बांसिन जानाय नुनो मोनो
औ।
आङो बेखौनो फोरमायना होनो सानदोंदि दा अनलाया ओ मैगंफोरजोंबो जाजायो आरो जेरै ओ उदासि बिलाइ बा ओ मेवाइ बा ओ बिदिनो आलु बेफोरखौ होनानैबो जाजायो आरो।
औ।
दा बांसिन आङो मेवाइ होननानै संनाय जायो आरो मेवाइबा उदासि बिलाइ ओ जेरै बिदिनो ओ अनला ओंख्रिखौ फार्स्टआव संनोबा दहाय नों फोरमायनानै होखानाय बायदि जेरै ओ गिबियाव ओ माइरंखौ सोमनानै लाग्रोनांगौ जायो आरो बिदिनो सोमनानै लाखांनानै बेनि उनाव देनानै ओ देखांनायनि उनाव दा बेखौ मैगंखौ रेडि खालामखानानै ओ जेन'बा मेवाइफोरखौ ओ हानानै लाग्रोखानांगौ जायो आरो हानानै लानानै एसे एवफ्रामग्रोनांगौ जायो आरो बेनि उनाव मोजाङै गोदौ होनानै अनखौ होनाय जायो दा अनखौ जोङो गोदो बांसिन उवालआव देनाय नुनो मोनोमोन दा मेसिनजोंसो बांसिन देनाय नुनो मोनग्रा जाबाय आरो दा टेक्न'लजिनि जुग ना ओ दा ग्रेन्दार ग्रेन्दार मेसिनाव होनाय जायो आरो दायरेक्ट दै एसे होनानै दायरेक्ट मेचिनाव गाबोबानो दायरेक्ट बियो माबा जाखायो आरो खनसेनो लाव लाव बियो गथा खानाय चान्स थाया आरो दायरेक्ट मोजां जायो बेयो ओंख्रिया बिदिनो लाथा खाया खाय मोजां जायो आरो ओ बिदिनो खालामनानै दा ओ अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो ओमफ्राय बिनि उनाव नांगौखिनि खारै होनानै बा मस्ला मस्लि होनानै संनाय जायो आरो अनला ओंख्रिखौ।
औ नोंथां थारैनो ओ दानिया खोब
औ नोंथां। नोंथाङा मा होन्नो नागिरामोन?
ओ दानियाथ' खोब नुनो मोनो जेरै बर' आइजोफोरा बेफोरबायदिनो बेफार फाल खोनादोंना नोंथां? खोनाबायना नोंथां? खोनादों ना नोंथां।
ओं दासो खोनादों नोंथां।
औ जों बेफोरबायदिनो बर आइजोफोरखौ ओ हटेल बा बेफोरबायदिनो ओ हटेलफोरावबो दाना बर आइजोफोरखौ खोब जों संनानै गोथाव गोथाव संनानै जाहोनायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ नोंथां।
सि ओ सिगांहायथ गुबुन हारिफोरा बेफोरखौ जायामोन दा जोंनि बर हारिखौ जानाय नु नानै खोब जासै बिसोरबो।
ओ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाना फैबाय
ओ अनला ओंख्रिनि सायाव सावरायनानै नोंथांजों खोब गोजोननाय मोनबाय।
आंबो नोंथांजों सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों ओ एसे गोदान गोदान ओ बिदिनो खोथा खोनानो मोननानै।
औ उनफोरावहाय सावरायनो मोनफिनगोनखौ आसा खालामो नोंथां।
दे होमबा नोंथां।
औ गोजोनथों।